औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों खोनादों।
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो?
आं ओरैनो दंमोन नोंथां ओरै न'आवनो दंमोन आङो।
औ बिदिब्ला आङो नोंथांजों मोनसे बाथ्रा सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन नोंथाङा दान्दिसे सम होनो हागोन नामा?
अ औ हागोन दे हागोन।
औ औ बिदिब्ला आङो जागायनोसै जोंहा
ओ।
टपिकआ जाहैबाय दंफां लाइफां बे दंफां लाइफां बिफाङा जोंनि ओ थांना थानायाव बेसेबां गोनां आरो एबा दंफां लाइफांनिफ्राय जोङो मा मा हेफाजाब मोनो। बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
अ हागोन दे हागोन। आं जाखिनिखौ दंफां लाइफांनि सोमोन्दै जा मिथिगौ बेखौ आङो फोरमायनो नाजागोन बिदिब्ला आङो बुंनोसै ओ दंफां लाइफां होननानै बुङोब्लाथाय दंफां लाइफाङा गोबां रोखोमनि दंफां लाइफां दङ जेरै थाइजौ खान्थाल गाम्बारि सिगुन औवा बायदि गोबां दंफां लाइफां दं आरो। जोङो दंफां लाइफांनिफ्राय बिदिनो गोबां खामानियाव बाहायनानै लानो हायो दंफांनिफ्राय ओ जेरै बिदिनो न' गंसे लुनो थांनायाव दानि जुगाव ओ द फं नङाबानो जाया ओ जेरै न' गंसे लुनायाव नांग्रोगोन दंफांनिफ्राय
औ।
काट थकटा बायदिसिनाखौ नांग्रोगोन आरो। बिनिफ्राय ओ दर्जा खिरखि बेफोरखौ नांगो ओ बानायनानै दं न'न सल'नायाव होनो हायो आ-आरो बिदिनो आरो दंफांनिफ्राय गोबां मुवा बेसाद बानायनोबो लानो हायो जेरै उ। देक्स टेबोल ओ सेयार बेरान्सि बेफोरखौ गोबां बानायनाय बानायनानै लानो हायो आरो आरो बिदिनो दंफांनिफ्राय ओ सुबुंफोरा गोबां रां आरजिनानैबो लानो हायो आरो जेरै दाम गोसा गोसा गोसानि दंफांफोरखौ गायनानै बेखौ गेदेर गेदेर खालामनानै फाननानै गोबां रां मोनो आरो जेरै रबार दंफांफोरखौबो बिदिनो गायनानै रब गार ओ आरामाव दंफांनिफ्राय आथा ओंखारनायखौ जमा खालामनानै बिदिनो फाननानै गोबां रां आरजिनाय नुनो मोनो आरो जोङो दंफांनिफ्राय।
औ।
आरो बिदिनो दंफां लाइफांनिफ्राय जोङो सुबुंफोरा सुबुंबा जिब जुनारफोरा दंफां लाइफांनिफ्राय। मोजां गेस हगारनायखौ बोनानै ओ थांनानै थायो आरो। बिदिनो आबहावखौबो जोबोर मोजां खालामो दंफां लाइफांआ। ओ बिदिनो आरो बिसोरबो जोंनिफ्राय गाज्रि गेस हगारनायफोरखौ दंफां लाइफाङा बोनानै लायो। बिदिनो ओ बिदिनो आथिखालनि जुगाव ओ टाउन सहराव नायनो थाङोब्लाथाय दंफां लाइफांनि जाहोना जोबोर खम। बिनि थाखायनो ओ जोंनि ओ गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा टाउन ओनसोलाव बेरायनो थाङोब्लाथाय ओ
औ।
गारि मथरनि उखुन्दै खुनाय आरो दंफां लाइफां खम जानायनि जाहोनाव अक्सिजेन बा बारहावाफोरखौ देहाफोरजों गोरोबा गोरोबा मोन नो देहाफोरखौ लोरबां लोरबां मोननानै फैनाय जायो। बेफोरबायदि मोनहैयो आरो टाउन सहराव थांबाथाय। ओ बेनिखायनो जोंनो दंफाङा जोबोर गोनां आरो आरो औवा होननानै बुङोब्लाथाय
औ।
ओ औवायाबोथ' दंफां लाइफाङावनो गोलैयो नालाय ओ
औ नोंथां।
औवानिफ्रायबो जोंङो सुबुंफोरा गोबां हेफाजाब मोनो आरो। जेरै ओ गोदो औवा जोंबो ओ न' गंसे लुनायाव औवाजोंबो औवा नङाब्लानो जायामोन गोदोनि जुगाव।
औ।
का बायदिसिनायाथ' गैयामोनानो जोबोर खममोन आरो औवाजोंनो बांसिनै न' लुनायखौ नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि दिनाव। जेरै न' गंसे लुनायाव ओ औवानिफ्राय ओमफ्राय नांग्रोगोन खुन्था आरो खांङि जेनलाब बायदिसिना गोबां ओ खामानियाव बाहायोमोन आरो ओ न' गंसे लुनायाव। आरो बेनि अनगायैबो औवानिफ्राय जोंङो ओ मैगंबो बुथुमनो हायो ओ जेरै औवा मेवाइ। औवा मेवाइखौबो जोंङो औवानिफ्राय ओ मैगं महरै जानो हायो आरो। सुबुंफोरा। ओ आरो बिदिनो औवानिफ्राय गोबां ओ मुवा बेसाद बानायनो हाबावो जेरै ओ जेखाइ खबाय। आरो दाला सान्द्रि सेन बेफोरबायदि गोबां ओ मुवा बेसाद बानायनो हायो आरो द औवानिफ्राय। खोनादोंना नोंथांजो?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ। ओ आरो नोंथांजो ओ दंफां लाइफांनि फारसे आरो मा मा मिथिबावगौ नोंथांजो एसे फोरमायना होलाय नोंथां?
औ नोंगौ थारैनो नोंथाङा माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायनानै होखाबाय। जोंङो दंफां लाइफां होननानै बुङोब्ला जोंनि थांना थानायावहाय दंफां लाइफाङा जोबोद गोनां। जेरै
औ।
बिफां लाइफाङाहाय जोंनि आबहावाखौ गोग्गो खालामो। जों आबहावाया गेब्रेङोब्ला जोंनि थांनानै थानाया जोबोद गोब्राब जायो आरो जेन'बा माब्लाबा गोबां गरम दुंखावनाय जायो, माब्लाबा गोबांथार अखा हानानै हा गिसि गानाय बेफोर जाथाया जोंनियाव
उम।
बिफां लाइफां खमायलाङोब्ला सोमजिनायखौ जोङो नुनो मोनो। दा बेबायदि हिसाबै दंफां लाइफाङा जोंनि था खाय मा मा हेफाजाब जों बिफांनिफ्राय मा मा मदद मोनो होननानै बुङोब्ला
उम।
गिबियावनो जोङो बिफांनिफ्रायहाय जोङो अक्सिजेन गेस बोनानै लानो हायो। आरो जोंनि हगारनाय हांखौ बिफां लाइफाङा बोनानै लायो। थिग बिदिनो जोङो गरम बोथोरनि समफोरावहाय बिफां सायहायाव दान्दिसे ओ जिरायनानै आराम लानो हायो। आरो जों मानसियाल' नङा बेयावहाय जिब जुनार जेन'बा दाउ मोख्रा बेफोरबो थानो हायो बा दाउफ्राबो बासा लानानै दै दि थु फावाव थानो हायो आरो माखासे बिफां लाइफांनि फिथाइफोरखौबो जोङो मोनजायो आरो। जेन'बा थाइजौ खान्थाल बेफोरबोथ' बिफांनिफ्रायनो मोननाय फिथाइ नालाय। बैफोरनिफ्राय जोङो माखासे फिथाइफोरखौ जानानै जोंनि देहायाव नांगौ जानाय भिटामिनफोरखौ बुथुमनानै जों देहाखौ थाजिम खालामनो हायो आरो बिनिफ्राय औ जोङो गोबां बिफां लाइफां गायनानै जोंनि आबहावा खौ जोंनि माने माब्लाबा गरम दुंखावनाय बा हा गिसिगानाय खौबो जोङो होबथानो हायो आरो लोगोसेनो जोङो नोंथाङानो दहाय बुंखाबाय जेन'बा न' बां लुनाय देक्स टेबोल सि सियार बायदिसिना बनायनायाव जोंहा दंफांनि जोबोद गोनांथि जायो। बिनि थाखाय जोङो
थाखाय जोङो
माने बेसेन गोसानि बिफांफोर गायनानैहाय जोङो फाननो हायो एबा रां आरजिनानैहाय न'खर सलायनाय, फिसा फिसौ फोरोंनाय
औ।
ओ मदद मोनो बिफां लाइफांनिफ्राय आरो नोंथाङा जे बुंदों औवा बेनि बागैबो नोंथाङा माखासे बुंखाबाय। औवानिफ्राय जोङो गोबांथार मदद मोनो आरो जायखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया। जेन'बा गोदोनि समावथ' जोंहा नोंथां बुंनाय बायदिनो इटा सिमिट बायदिसिना रडफोर ओंखारै समाव जोङो औवाखौनो बाहायनो गोनां जायोमोन न' लुनायफ्रावहाय। दिरुं बानायनायानो होन थेंगल जेन'बा दुब्लिनिफ्राय माइ रोगानो माइफोरखौ खानानै लाबोनो थाखायबो थेंगल बानाय जायो। बिनिफ्राय आरो बिनि मेवायाबो जाजायो आरो बिदिनो जेखाइ खबाय, दारहा, सान्द्रि, संग्राय बायदिसिना जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोर बेखौ जोङो दिहुननानै लानो हायो आरो औवानिफ्राय
ओम ओम
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों
औ बेबायदिनो आरो बेनिफ्राय नोंथाङा आरो माबाफोर मिथि बावगौ नामा?
ओ बिदिनोथ' ओ एसे मिथिबाव मिथिगौ
नोंथाङा माखासे दंफांफोरनि मुं मिथिगोन खोमा ना!
औ आङो एसे जा मिथिगौ आं बेखौनो बुंनि आरो ओरैनो थ' ओ थाइजौ बिफां आरो खान्थाल बिफां बेनिफ्राय जोङो फिथायाइ मोनो आरो लेसु बिफां आरो जाम बिफां बे बिफांनिफ्राय जोङो फिथाइ मोनो आरो जानो हानाय फिथाइ आरो बेनि अनगायैबो ओ जानो हायै फिथाइ जेरै खोदोम फाख्रि गाम्बारि बेफोरनिफ्राय ओ जानो हाथावै फिथाइखौ मोननाय जायो आरो आरो बेनि अनगायैबो सिगुन ओ
औ
आरो साल गोबांं दं दं आरो ओ गोसोआव फैजोबा ओ मुं फोरा आरो जोङो दंफांनिफ्राय मोननो हाबावो होनोब्लाथाय ओ बर'नि ओ दामग्रा आगजु बेफोरखौबो दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो ओ बेयो बर'नि मोनसे खाम सिफुं सेरजा बेफोरखौबो दंफांजोंनो बानायनाय जायो आरो
औ बिदिब्ला नोंथांजोंना समाबो जाबाय नामा
औ
औ दे बिदिब्ला नोंथांजों सावरायनानै जोबोद औ गोजोननाय थाबाय।
औ आंबो गोजोननाय थाबाय दे
औ दे